हेल' हेल'
र' आङो खोमानि माबा लानि लागायनानै
अवाव दे लागायदो। आंबो खोनानायनि माबा खालायनि
खोनानायनि हेल'
औ
हेल' खोनाबाय।
हेलौ
आइदै औ नै ओंखाम जाखांदों आंहा दासो।
मादों?
ओंखाम जाखांदों आंहा दासो।
मा ओंख्रै? मा ओंख्रै?
थास' आइथिं थास' आइथिंजों जारिजों दैजों ओंखामजोंनो जादों जों।
बिथिंजों दैजों
थास' आथिंजों जारिजों दैजों होनदों।
ए खन ओ
उसुमै होनो दा जारिखौहाय
अ अ अ
जारि मैगंखौ उसुमैसो होनोनो उसुमै। माथो थाबथ'बाय थायो।
जारिखौ उसुमै होनो सोर
बिलाय हिना मोननिथिं।
हा?
हिना मोननिथिंलै।
जारिखौ सोर उसुमै होनो?
हिना मोननिथिंजाय।
ए
थिजाय उसुमै होनो
ए नंगौ नामा?
थाबथाबायसोलै माबा
थाबथानायाथ' बिदिनोसै नै खन्थाइगिरिया बुंदोंमोन जे खन्थाइ लिरनांगौ। मिथिबाय।